नोंथांदो आङो जा जाग्रानि बागै सावरायनायदो।
अ अ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
दा दा माने माबायसा थ्राव जानायनि बोथोरालाय अ दा जोङो बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ जानानै माने मार मोजां मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां औ
थाइजौ जानाय सामथाइ आरो फिथाइ सामथाइनि बागै बिदिनो जों फिथाइ सामथाइखौ जानानै बिराद मोजां मोनो आरोना दाबायसा टाइमाव गरम बोथोरनि दिनाव
जोंनि बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो। ब्ला जोंनि देहायाबो ओ गोगगो जायो औ औ थिगै थायो औ मोजाङै सब गोगो देहा लाखिनो हायो जोङो औ नंगौ ओ ओरैनो नोंसिनि जायगा नोंसिनि बा गामिफोराव ओरैनो मा मा फिथाइफोरनि आबाद मावनाय जायो
अ गामिनि आबाद मावनाय
फिथाइ सामथाइनि बागै मा मा ओं औ
अ बिदिनो जों जानानै बिराद मोजां मोना आरो जोंनि देहाखौ ना या माने फिथाइ सामथायाइ जानासो जोंनि देहाफोरा बायक फैलालाय खुम गरम बोथोराव
औ
दाथ' दा फिथाइ सामथाइनि दा थाइजौ खानथ
औ
कुनु फिथाइ आपेल आंगुर
औ
अ बिदि जानानै नि सावरायनानै माबासा मोनदों सारनियाव बाय नोंथांनियाव एक्सपिरियेन्स दं नामा
औ जेनेबा जोंथ' गोलोम बोथोरनि दिन नालाय दा फिथाइ सामथायाइनिनो जानायनि समखा जेरैहाय थाइजौ आ थाइजौ खान थाल बेफोरबायदिनो माखासे फिथाइफोर दङ आरो बे फिथाइफोरखौ जानाय जेनेबा आबाद मावनो हायो बे आबाद मावनाय जोङो ओ बाजाराव जोङो बे फिथाइफोरखौ जोङो फानहैनो हायो बेनिफ्राय जोङो माखासे रां आरजिनो हायो आरो बे फिथाइ सामथफोरखौ जों आबाद मावनानै जोङो माखासे रां आरजिनो हायो आरो जोंनि बे थांना थानाय राहा न'खर आरो जोंहा रांखान्थिनि माखासे माखासे हेफाजाब मोनो आरो बेनि थाखायनो जोङो ओ बै फिथाइ आबादफोरखौ जोङो मावनांगौ आरो लोगोसे आबाद मावनाय बेजों लोगोसे नि जेबो जों बे फिथाइफोरखौ मोनजानो हायो जोंनि देहाया अ गोगो
अ आङो दा खान्थाल थाइजौ जानानै मोजां मोना आरो आपेल अ आंगुर बि फिथाइ सामथाइ जा आं बिराद मोजां मोनो आरो गावनि देहाखौबो बाय मोजां मोनो
औ औ नंगौ नोंथां औ थिगानो दङ औ आं नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि खालामनो सानदों मा होनो नोंनियाव बि मोनसे फिथाइ ओ बेसेन गोसा ड्रागन फिथाइ होननानै मिथियो जों जायखौ
ड्रागन अ दा ड्रागन फिथाइखो मिथियो।
औ औ नोंसिनि ओनसोलफोराव बे ड्रागन फिथाइनि आबादखौ
सोलाव जोंनि ड्रागन फिथाइखौ बारा माव मावफेरा मा थ्र गेजेर गेजेर मावो आरो मानसिफोरा।
औ औ औ खम मावो आरो ना औ औ औ बे फिथाइआथ' जोबोद बेसेन गोसा होननानै नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ। औ औ बे फिथाइखौ जाफेरनो मोनबाय दा नोंथाङा?
आंखो मोनजाबाय मोनजानाया।
ओ ओ अ अ मोजां जोबोर मोजां बेफोर फिथाइफोर खौ जों जियोब्ला ओ मोजां नोंथाङा बे दा द्रागन फिथाइनि बे ओ लाइफां सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ नामा?
आं मोनजानाया मोनजाबाय ओमफाय?
माबोरैहाय आबाद मावनाय जायो जोङो?
बिनि आबादनि मावनायखो आङो नु फिथाइखौ नुफेराखै थारमाने बिनि आबाद खो आं मावफेराखै थामाने बायनानै जानो मोनबाय आरो अ ओमफ्राय नोंथांनियाव इनि बागै गायनायनि बागै मिथिनो मोनगोन नामा?
औ गायनायखोथ' गायनाय होनोब्ला जोङो ओरैबायदिहाय फार्स्टआव जोङो बे ड्रागननि फुलि लानांबाय। बे जागनि फुलिखो जोङो ओ हाग खो एसे गुरै खालामनानै बेखौ जोङो सिदोमा एसे जायगायाव जों गायनांगौ आरो फाय बेखौ ओ गायनानै जों बेवहाय मोनसे खुनथा होनाय जायो आरो मोनसे ओ मोनसे खुनथा आरो फा काननि खुनथा मोनसे ओ गायनानै जोङो बेनि बेखौ बिनि सायाव मान होनाय जायो आरो बे ड्रागन बिफांखौ बेनिफ्राय बिनियाव मोनसे ओ माजों सु दङ आरो मोनसे सु दङ बेहा। आ ओ मोनसे बिनि बिलाइया एसे ग'था ग'था आरो बेनि बिलाइया ग'था ग'था एसे गिदिर इनिफ्राय जोङो बेखौ ओ जेब्ला देरगोन बियो मान होनानै बेखौ जोङो मोनसे पाक्कानि खुनथायाव मानहोयो ओमफ्राय बिनि सायाव जों मोनसे ओ साकानि मोनसे गल होनानै बेयाव जोङो मान-मानला होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेफोरो बेखौ जोङो बिदिनो फिथाइ थायहोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो गोबां ओ बे बेनिफ्राय जों गोबां फिथाइ मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ड्रागन बिफांनि आबादखौ जों बेबायदिनो मावनाय जायो आरो
आदसा नोंथां नोङो द्रा गननि अनगायै नाबाफोर फिथाइ मोजां मोनबावो नामा अ दे आंनो एसे फोरमायना हरलाय
औ औ औ जेरैहाय जोंहा खानथाल फिथाइ
अ
ओ खान्थाल फिथाइ थाबाय बे जानो जबोद मोजां गोथाङै जानाय जों बेखौ आ गोमोनैबो जानो हायो ओ खानथाला जोंनिया मोननै रोखोमनि दोङो मोनसे गोदोर जाथ मोनसे फिसा जाद जोङो गोदोर जाद खानथा थालखौ जोङो ओ जेरैहाय गोथाङैनो जानो हायो बे फिसा मोनसे खानथालखौ जोङो फोमोनना बांसिन जानाय जायो आरो बेखौबो जोङो ओ बाजारफ्राव फानहैनो हायो बेनिफ्राय फानायजों जों माखासे रां आरजि जिनो हायो ओ बेफोर फिथाइ बिफां फिथाइफोरखौ जोङो गायना लानो हायोब्ला मोजां जोंनि थाखाय मोजां जों बेफोरखौ मोनजानो हायो औ बेनिफ्राय आरोथ' दंबावो बुहुद जेरैहाय लिसु लिसु फिथाय दा गोलोम बोथोरनि सम जोङो लिसु फिथाइ थाइजौ फिथाइ बेफोरखौ जों ओ जाना-जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो औ
बे मेनसे ओ फिथाइनिनि बागै मोनसे मोनसे बाय मोजांसिन पारफेसन होबावनो हागोन नामा सार नोंथाङा
औ बेनि अनगायैथ' फिथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा बिथिंजाय आफेल आफेल फिथाइ थाबाय बै आपेल आपेलखौथ' जोङो जोंनि जायगा फोराव बांद्राय मोननाय जाया बे जों गुबुननिफ्रायसो लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जों बिखो हाथाय ओ हाथायफोरनिफ्राय बायना लानाय जायो बायनानै बेखौ जों जानाय जानाय जायो आरो। बेनिफ्राय ओ बेनि अनगायैबो माखासे फिथाइफोर दंबावो ओ बिनि गेजेरावनो जोंहा था थाइजौ बे थाइजौखौथ' साफ्रोमबो न'खर न'खरनो था खालामनान जायो थाइजौ फिथाइया औ इनिफ्राय ओ बे थाइजौनिफ्राय जों ङो ओ माखासे जेरैहाय ओ बिनिफ्राय जोङो आसार बानायनो हायो थाइजौनिफ्राय थाइजौ जेब्ला थाइजौआ देरगोनना बै समाव थाइजौ गोरलैखौ जों हाननानै मोनसे ओ आसार बानायनो हायो आरो बे थाइजौ गोरलैनिफ्राय। नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा थाइजौनि आसार मोनजाफेरबाय ना?
अ आं थाइजौनि आसारखौथ' मोनजाबाय। मोनजानाया उम बिराद मोजां जायो आरो दा बायसा गरम बोथ राव जानो उम ओंखामफोरदोबो मोजां जायो जानो उम। खौबो जाबावनो जाबावनोसो जाबावलायो।
औ नोंगौना नोंथां औ थिगानोथ' मोजां जों बेफोर
आं थामाने फिथाइ सामथाइनि अनगा मार मोजां मोनो आरो फिथाइ सामथाइफोरखो।
अ अ अ नंगौ नोंथां नंगौ औ आंबो मोजां मोनो जानानै फिथाइखौ जोबोर मोजां जानो औ।
सामथाइदोसो जोंनि देहाया बाय मोजां
ओ गोख्रों जायो ओं जेरैहाय आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा थालिर थालिर
उम थालिर फिथाइ इखो जानानै जोंनि देहाफोरा हासार होयथ' जेरै हासार जोंनि देहाबो हासारसो होला लाय बिदिनो जों फिथाइखो जानानै थामाने हासार खालामना लानाय जायो आरो।
अ भिटामिन मोनो जोंङो बेनिफ्राय औ नंगौ औ थालिरखौथ' जोंङो ओ देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै मिथियो। ओ थालिर फिथाइ जायोब्ला जोंङो बोलो गोरा बा गोहो गोरा जानो हायो होननानै मिथियो जोंङो जुदि बे थालिर फिथाइखौ जों समाव सानफ्रोमबो ओ थाइसे बा थाइनै बेफोरबायदि जाबाय थानो हायो थायोब्ला जोंनि देहाया ओ जोबोर गोख्रोङै थायो होननानै जोंङो मिथियो नंङामोन
आ आसा आसाया नोंथां नोंनि आव मोनसे थालिरखनि बागै सोंनायदों आं मोन मोनसे मा जोंनि थालिरदाया मा मोनसे जोंनि देहानि थाखाय बांसिन मोजांसिन
देहानि थाखाय थालिराव मोजांसिन होनोब्लाथ' जेरैहाय थाहैबाय जोंहा ओइ मोनसे सिनि सिनि थालिर होनाय दंङो मोनसे थालिर फिसा - फिसा जा सिनि थालिर बिनिफ्राय बिथिं थाहैबाय जोंहा मोनसे मोनसे थालिर दंङो जोंनिया बेखौ ओ केसेलेपा थालिर थालिर बुंङो।
अ केसिलि थालिर मिथिनाया मिथियो ओम
औ - औ - औ - औ बिराद मोजां बेयो जोंनि देहानि थाखाय बिराद साबसिन होनना बुंङोब्ला बे केसिलि बानाय थालिरा जोबोद मोजां आरो बे जानानै जोबोर मोजां देहानि थाखायबो मोजां गोदै बिराद मोजां आरो बेखौ जोंङो ओ आबाद मावनो हाय हायोब्ला जोबोद मुलाम्फा जायो आरो जों बिनिफ्राय माखासे ओ रांखान्थि आरजिनो रांफोरखौ जों आरजिनो हायो आरो
उम
औ नोंथाङा बेनि अनगायै बेलेग गुबुन ओ थालिरनि बागै मिथिगोना माबाफोर नोंसोरनि ओनसोलफोराव मा मा थालिरफोरखौ ओरैनै गायनाय जायो? आबाद मावोना
जोंनिया आइथा थालिर आरो सिनि सामपा ओमफ्राय ओइ मैगं जाग्रा थालिरआ जाहादि
औ औ
अ बेफोरफोरखौ बांसिन खा खाम आरो
औ-औ-औ-औ औ बै नोंथाङा बे मोनसे थालिर सिनि सिनि थालिर होननायखौ मिथिगौ ना नोंथाङा?
सिनि थालिरखौ बारा मिथिबाङा आङो
ओइ थालिर फिसा मोनसे फिसा जाद दंना मोनसे ओ बिनि जायगायाव एसे आलादायै बुंनोबो हागौ। जोंनिखि सिनि सामपा थालिर होनना बुङो आरो बे खौ
अ
फिसा फिसा जाना जोबोर मोजां बियो बेखौ गोबां ओ गामिफोरावनो बा ओनसोलफोरावनो बे आबादखौ बे सिनि थालिरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो औ गोबां ओ बे थालिर बेजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बे बेखौ फाननानै जोङो जोंनि माखासे न'खरनि जे रांखानथिनि आंखाल बेखौ जोङो आबाद मावनानै बेनिफ्राय जोङो रांखान्थिनि मदद मोननो हायो आरो नोंथां
उम मोजां खान्थि मावफ्लां मावफुंलांनो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजों जानायनि ओ सोमोनदै माखासे फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जों बिदिब्ला दोथनोसै नामा नों
अ दे आंबो रायलायना बहुद गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां